खोनादोंना? आंनिखौ खोनादों? औ-औ खोनादों दे।
अ माबाफोर रायलायगौमोन नामा औ डाइरेक्ट नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
औ राय-रायलायनो हागोन दा फ्रि। तपिकखो जोङो रायज्लायनोबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनोसै दे ओंख्रिफोर ओंख्रि जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओंख्रि जायो जागोन दा दे होनबा जागायदो दे
औ जागोन औ ओ जोंथ' बिदि ओंख्रिया गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं
जेरै मा होनो हा सबाइ बिदिनो माबा मा हास'बाय बिदिनो साम'जों सबायजों आरो गोबां रोखोम रोखोमनि ओंख्रिफोर दं ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर दं गोबां रोखोमनि ओमफ्राय नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलथिंलाय मा मा मा रोखोमनि बिदिनो ओंख्रिफोर जायो
जोंनिथिं अ जोंनिथिंथ' बिदिनो नोंथां बुंलांयनाय बायदिनो बर' गोजा नालाय गामि ओनसोलनि मानसि थ' जोंनियावबो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो जेरै अनला दाउ बेदर अनला ओमफ्राय थाइगिर अनला खोमा बिबार अनला बेफोरबायदि अनलायाथ' अनला जाखाबाय ओमफ्राय नारजि अमा दाउजों ओ सबायजों सबायजों साम'जों इदि गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगा मोनसे मुंदांखा बाथोन बायदि जाग्राबो दङ जेखौ जोङो नाफाम होनना बुङो मिथियो दा नोंथाङा नाफामखौ
मोनथियो
अ ओमफ्राय आङो बेयावनो मोनसे बुंसै जेनेबा अनलाखौ मारै बनाय बनायो नोंथाङा बुंनो हागोन हागोन नामा जेनेबा नोंथांमोननिथिं जायोबा औ
अनलाखौ ना माने औ अनलाखौ जोंनिथिं जायो जानायालाय गोबां मानसिफोरानो जायो अनलाखौ जेरै अनलाजों जे माने फार्स्टआव माइरंखौ सुसिगोन माइरं खौ सुनानै ओमफ्रायो बिखौ मोजां फोराननानै ओमफ्राय सिगोन
देनानै ओमफ्राय बेखौहाय गुन्दै खालामो आरो जेथियानखि मोनहां मोनहां जाना होगोन होमबानिया बे अनलाखौ जोंनिया गारनानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बुंलाय बुंनाय बायदिनो माने मा होनगोन जोंनिथिंबो बिदिनो अनलाखौ बानायनाय जायो जेरै नोंथां बुंलांदों जे जोङो फार्स्टआव माइरंखौ सुग्रोयो सुग्रोनानै बेखौबो फोरानो। फोराननायनि उनाव जों बेखौ ग्रेन्डार बा दिंखिफोरावबो देयो जेराव जों बेखौ गुन्दै खालामो गुन्दै खालामनायनि उनाव जों बेयाव जेनेबा बेदरफोर होदेरगोनबा बेदरफोरखौ जोङो फ्राय खालामना लासिगोन। फ्राय खालामनायनि उनावनो जोङो ओ बिदिनो थाव संख्रि होनानै फ्राय खालामग्रोनानै दै होनानै बेनि उनाव दसे थानायनि उनावनो बे अनला अन गुन्दैखौ गारलानानै
हेलौ अ' खोनादों।
खोनाबाय दा? हेल'
खोनादों
औ औ खोनाबाय दे। आं होनदोंमोन जे बिदिनो अनलाखौ माने फ्राय खालामग्रोनानै बेदरफोर दङबा फ्राय फ्राय खालामग्रोना लाग्रोनानै बिनि उनाव दै होनानै दसे थानानै अन गुन्दैखौ गारलाना होसिगोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनावनो अनला बुंसिगोन आरो बेखौ। ओमफ्राय दा बेखौ जोङो गासिबो बर'फोरानो जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनाबाय खोनाबाय। ओ आं -आं होनदों जे बेखौ जोङो बर' गासिबो बर'फोरानो जाजोबो आरो ना। बे अनलाया ओमफ्राय थाइगिरफोरनिबो दङ थाइगिरफोराबो बिदिनो मा होनगोन ओ थाइगिरजों नाजों बा दाउ बेदरफोरजोंबो संनाय नुनो मोनो। थाइगिरफोरनिबो अनला दोङो बेखौबो बिदिनो बोनायनाय जायो ओमफ्राय खमा बिबारफोरनि हाग्राफोरनि मेरला रोखोमनि अनला दोङो आरो ना बेखौ बिदिनो बनायनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ जोङो जेनेबा ओ बर' न'खरफोराव थांबा जोङो नुनो मोनो। आलासिफोरनोबो होयो साम'फोरजोंबो अनला संनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय औवा मेवा फोरजोंबो अनला सङो जेराव बर' न'खर न'खरफोराव थांबा जोङो मोनजानायखौ मोनजाहैयो आरो ना। बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय बेखौथ' संखायो जे ओमफ्राय नोंथाङा मिथियो नामा जे आं नोंनियाव आरो नोंथाङा मिथिबावनाय मोनसे ओ मैगंनि बागै मारै बनायो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनिथिंथ' बे थास' बिबार बेफोरखौ बिफोरखौबो ओंख्रि ओंख्रि माबानानै जायो आरो ना जोंनि थिं खा लानानै
ओमफ्राय आं मिथिनायाथ' बे ओंख्रिनि सोमोन्दै मिथि मिथियो ओमफ्राय दा आं मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै होनसै जेनेबा ले-ले-ले- लेस्राखौ जोंनि थिं गोबाङानो जानाय जायो बेखौ माने फार्स्टआव खा बायनानै लाबोसिगोन आरोना बायग्राया बायसि थानाया लाबोसिगोन ओमफ्राय बेखौ बिदिनो लाबोनानै ओमफ्रायो। हान हासिगोन हानानै ओमफ्राय मोजां सुनानै बिदिनो संसिगोन। नर्मेल।
बिदिनो।
औ-औ-औ।
नाय जायो।
जोंनिथिं? ओ जोंनिथिंथ' आं होनलांबाय अनला-अनलाखौ बारा जायो ओमफ्राय बिनि उनाव। फैबावो ओ नारजै। अमा बेदर आं इखौ बुंसै आरो नोंथां। मोननि बायदिनो जोंनिथिंबो माबाफोरखौ जायो आरो हाग्राफोरनि मैगं। लांनाय बेफोरखौबो जोंनिथिंबो जायो नङाबा आं बे नारजि अमा बेदरखौ होनसै। बे नारजि अमा बेदराव जोङो जेब्ला नारजिया जेब्ला गोद। थां जायो बेखौ जोङो फाथोसो होनो ना फाथो-फाथोखौनो फोराननानै। जोङो नारजि खामनाय जायो।
औ-औ बे फा नारजिखौ जोङो जेब्ला ओ। अमा बेदरफोरजों संनो नागिरो अब्ला जोङो। फार्सआव अमाफोरखौ सुग्रोनांसिगोन बेदरखौ। बे अमाखौ सुग्रोननायनि उनाव जोङो ओ थाव, संख्रै, फान। लु होनानै सेरसिगोन दा सेरखांनायनि उनाव जोङो बियाव। ओ दसे पास मिनिटसोनि उनाव जेनेबा सेरबाय थानानै। दुइ मिनिटसोनि उनाव सेरखांनायनि उनाव जोङो दै होसिगोन। दै होनायनि उनाव दसे थानानै गोदौबा। बेयाव जोङो ओ नारजि गुन्दैखौ-गुन्दैलाय नङा नारजि बिलाइफोरखौ गारलासि। न आरोना ओमफ्राय जों बेखौनो।
ओमफ्राय जों बेखौनो।
बे जोङो नारजिखौनो बेखौनो संबाय। एरै-एरै बेखौनो नारजि अमा बेदर बनायसिगोन आरोना ओमफ्राय। जोङो फोथायो जे बर'फोरा फोथायो। बे नारजिखौ जोङो। होनाय जायो जेब्ला मानसि थैयो अब्ला जोङो बे नारजिखौ जानाय जायो। मानो होनबा फोथायनाय दङ जे जोङो बे नारजिखौ मानसि। थैनायाव जाबा माने मानसि गोथैजों सोमोन्दो गैयै‌। लायला होननानै बेखौ एंगारलाय मानसिजों सोमोन्दो एंगारलां। लायबाय होननानै बेखौ जोङो बर'फोरा फोथायनाय जायो आरोना बबबा-बबबा जायगा।
ओमफ्राय बेनिखायनो जायो। ओमफ्राय जोङो आलासि फैगोदानफोरनो नारजिफोर होनाङा बिदि होननाय खोनायो।
बेफोर होनाङा बिदि होननाय खोनायो आरो।
बिदि होननाय खोनायो ओ बिदिनोसै आरो। ओमफ्राय-ओमफ्राय नोंथां ओ जोंनिथिं। नारजिनि अनगाबो जाबावो जेरै जों आं होननो थाङोब्ला। सबाय साम' बेखौ होनसै आं औ‌। बे सबाय साम'आव जोङो साम' लायग्रोनांगौ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोङो दै। दैनिफ्रायसो मोनो साम'खौ बे साम'आव जोङो। साम'खौ लाबोग्रोनानै साम'आथ' मैला। नालाय मैलाखाय जोङो बालथिङाव हरसे सोमग्रोयो। बे हरसे सोमनायनि उनाव जोङो बिखौ हुख'सिगोन आरो बिखुुङाथ' मैला माराम जानाय बायदि थायो।
मैला माराम जानाय बादि।
होमबा बेखौ जोङो फुख'सिगोन ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ हरसे सोमना दोननायनि उनाव फुंफोराव बा नेक्स्ट दिनाव जोङो बेखौ दानस'सिगोन आरो दान सिगोन बिजौ बिजौआव दानो माने नङा होनबा बिनि मादायानो गजोबगोन ना बिनिखायनो जोङो बिजौ बिजौआव दानो ओमफ्राय बेयाव मोनसे मा होनगोन बेखौ होथेग्रा मा होनोमोनथाय जिखुनु बेयाव बिग्लाब थायो आरोना मोनसे होथेग्रा सिबोद सिबोद नङालै बेयो मोनसे होनोमोन बेखौ जोङो फिन्दों एरख'नायखौ नुनो मोनो। माने बेखौ फिनखौ एरख' - बेनि उनाव जोङो बेखौनो ओह ओमफ्राय- जों साफा खालामनायनि उनाव ओह थाव होनानै माबासिगोन आरो ना सेरसिगोन माने सबायाइजों सामुजोंसो नालाय बेखाय बा नङाबा बख'सिगोन सामुनि सामुखौ बिखुंनिफ्राय बख'नानै जोङो बेखौ सबायाव होनानै सेरग्रोसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव दै होनानै सबायखौ गारलानानै बेनिफ्रायनो जोङो सबायजों सामुजों मैगंखौ मोनो आरो नङाबा सामुखौ जोङो अनला- - खालामनोबा बिखुंजों लाबदों सङो आरो ना दैयाव अन गुन्दै होलानानै बिखुंजों लाबदों सामु संनाय जायो। बेफोरखौनो जायो आरो जोंनिथिं औ नोंथांमोननि थिंबो जाहैदां माथो बेखौलाय।
औ जोंनि
अ अ अ। औ मोजां होमबा दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौनो मिथि बायाय नोंथांमोननि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो एखे मेगंखौनो जायो आरो जे हाग्रा बंग्रानि मैगं अनला मैगं औ बेफोरबायदिखौ जायो आरो ओमबा जोङो बुंनो हासिगोन जे माने नोंथांमोननि ओनसोलनि बर'फोराबो जोंनि ओनसोलनि बर'फोरजों एखे आरो। नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
होमबा जोङो ओह दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। खोनायाखै हेल'? हेल'। हेल' हेल' खोनाबायदा? औ औ खोनाबाय खोनाबाय आं बुंदोंमोन जे दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ जोङो बेखिनिफोरावनो दोनथ'सैदां नोंथां माने जाहा समाबो जाबाय। औ दाय गोसो गोजोनथों।